ओ-
नोंथाङा दा- फ्रि ना? दिब्ला आं टपिक मोनसे लानानै फैनो। बेहाय रायज्लायजागोन नामा नोंथां?
औ- जागोन नोंथां।
टपिका जाबाय। बेफार फालांगिनि सायाव आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ मिथि- खागौ बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला। आं दा बुंनोसै मानेखि बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला। जोंनि बर'फोरनि सायावनो बुंनोसै आं एसे
औ-
गोदोथ' जोङो बर'फोरखौ बेफार फालांगियाव एसबां दावगानायबो नुवामोन आरो जिखिनि बेफार- फालांगि खामोमोन बेखौ इसां मानेके रांखा न्थियारि बिथिङाव एसबां जौगाहोनायखौ नुनो मोननाय जायामोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफार फालांगिखौ नायनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों जि न'वावनो जुनार फिसिनायानो जा मैगं थाइगंयानो जा गान नाय जोमनाय जा बिदिनो गासैबो बिथिंखौनो बेफार फालांगिनि फारसेसो बांसिनै गोसो होनानै मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला न'वावनो जुनार फिसिनायनि सायाव बुंनोसै आं गोदो बर'फोरा गोबां जा- जानायनि थाखाय दाउ, अमा, बोरमा बेफोरखौ फियोमोन आरो मोसौफोरबो फियोमोन आरो नाथाय बैफोरफोरखौ आथिखालाव न'वाव जानायजों लोगोसे बांसिनै बेफार फालांगिसो खालामनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो गोदो न'वाव जानो थाखाय अमाफोरखौ मासे मानै बेबायदि लानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ बेफार फालांगि खालामनो रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाहोनो नखरखौ सुंथा नो थाखायसो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बैफोरो गोदोनि बायदि न'वाव जेरै माइ माइनि गुन्दैजों मानेखो सौनानै होनाय बेफोरबायदिजों नंला बैफोरखौ जेरैबायदि आथिखा लाव बिगियानारि मुगाजों ओंखारनाय मानेके मुलि मेडिसिन आरि होनानैबो अमाखौ थाब थाब देरहोनानैसो बेफोर फालांगि मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो अब्लाथाय जों ओ थाबनो फाननो हागोन बेफोरबायदि जायो नालाय आरो बिनि अनगायै जों दाउनि बिथिंखौबो नायनो हायो आथिखालाव जों जेरैबायदि लकेल दाउनि अनगायैबो जों जेरै सालानि दाउ बयलार बेखौबो मोननाय जायो बेखौथ' बांसि सिनै बेफार फालांगियाव जौगासिननाय होननानै जों बुंनो हायो बेखौ बांसिनै आरो जोङो मेडिसिनारि होनानैसो माबानाय जायो आरो फिसिनाय जायो आरो बिनि अनगायै जों मैगं थाइगंनि बिथिंखौबो बुंनो हायो बरफोरनि गेजेराव बर' फोरा गोदो मैगं थाइगंखौ न'वाव जानो थाखायल' गायोमोन आरो जाना नै आग्लायनायखौ गामिनि खाथि खाला बेफोरबायदियाव राननानै हरनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। आरो बै मैगं जानायनि थाखाय जों न'वावनो अर्गि अर्गेनिक हासार बाहायनानै जेरै बोरमा खि गोबोरखि बेफोरखौ होनानैसो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो मोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ जानायनि अनगायै बो मानेके गुवार गुवार हाफोराव मानेेखे मैगं थाइगंनि बागान बानाय नानै बेफार फालांगि खालामहैनाय हाथार बाजाराव फाहैनाय बि खौसो नुनो मोननाय जासै आरो आरो बिनि अनगायै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरैबायदि माइ माइआथ गोदोनिफायनो बर'फोरा मावनानै जाबोबाय थानाय हिसाबै आथिखालावबो मावो नाथाय बैफोरखौ आथि खालाव न'वाव जानायनि अनगायैबो मानेके बेफार फालांगि खालामनाय खौ नुनो मोननाय जासै आरो माइनि आबादखौ जों गोदो बुंनो थाङोब्ला बांसिनै दैज्लां बोथोरावल' मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो बेफोरो नवावनो मोननाय हासार बायदिसिना होनानै गायनाय जायोमोन आरो बिनि अनगायै नाथाय आथिखालाव जोङो माइनि आबादखौ जोङो मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि जोङो दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिनि अनगायै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां बेफार फालांगि जेरै बर' आइजोखौ जोङो जि-जिखौ जोङो गोदो जों बर'फोरा मिथिंगानिफायनो गाब गानानै मिथिंगानिफायनो मुवा बेसाद दिहुननानै न'आवनो दानानै लायो मोन आरो। नाथाय आथिखालाव बैखौ जिखौ मानेखे बर' आइजोफोरा बांसिनै बेफार फालांगियाव जौगाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे जि दानायनि गेजेरजोंनो सासे आ आइजोआ जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोननाय जादो। आरो बिनि गेजेरजों जों जिनि बागै बुंनो थाङोब्ला मानेखे आथिखालाव गोबां दावगाबाय होनना बुंनो हायो आरो। जेरैबायदि जोङो गो-गोदो गंफ्रोमबो नखराव इसानसालि नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गंफ्रामबो नखराव इसानसालि नुवालासिनो जोङो गंसे गामि बा मोनसे पन्सायतआव जों उइभिं खुलिनानै मानेखे गिदिर गिदिर बिदिनो उइभिं खुलिनानै आइजोफोरखौ जि दानानै खारखाना बेबायदि खुलिनानै आरो बिनि अनगायै बो माखासे स्टर बिदि बेबायदि खुलिनानै बेफार फालांगिनि फारसे जौगाहोसिननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। आरो जिनि बिथिंथिं जों नायनो थाङोब्ला जिखौ गोदो जोङो बारा बिदि डिजाइन होनानै दानायखौ नुनो मोननाय जायामोन। ओरैनो सिम्पुल बेबायदि आरो मिथिंगानि आगरफोरखौ जिखिनि नुयो बेखौनो बर' आइजो फोरा एरखाङोमोन होनना जों मिथिनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो, नाथाय आथि खालाव बर' आइजोफोरा बैफोर जिखौनो गोबां दिडिजेन होनानै आरो कालारफुल मोनसे कालार होनानै बेखौबो दानो दानायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि आगर फोरनि बिथिंखौबो जों नायनो थाङोब्ला गोदोनि आगरफोरखौ जों बुंनो हायो फारौ मेगन, दाउस सा मोख्रेब आगर, मुफुर आफा आगर, हाजो आगर, दिंखि या आगर बेफोरनो गाहायमोन। नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला गोबां बर' फोर फोरा मानेखे गोबां डिजेन गुबुन गुबुन आगरफोरनि मुं होनानै दानायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि बिबारफोरनि मुंखौनो लानानै जबा बिबार आगर बेबायदिनो गोबां झुमखा आगर बेफोरखौबो नुनो मोननाय जादो। आरो जियाव मानखि बर' फोरनि आइजोफोरनि गानग्रा हिसाबै दख'ना दख'नायानो गोदो मोननैल' रोखोमनि नुनो मोननाय जायोमोन होनदो लांगा दख ख'ना आरो अग्रं दख'ना। नाथाय आथिखालाव बै दख'नाखौनो मोनसे डिजेन होबावनाय जादो। मानेखे आथिखालाव सुनानैबो गाननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। आरो बेनि अनगायै जों जेरैबायदि खुन्दुं दिहुननायखौ जों बुंनो हायो खुन्दुं खौ गोदो जों एम्फौ फिथोबनिफ्राय दिहुनोमोनना होननानै मिथिनो मोननाय जायो। ना थाय आथिखालाव बैफोर खुन्दुंखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगा बेफोरनिफ्राय लाबोनानै गोरलैलों राहायैनो जों दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै आरो बेफार फालांगिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां ओ बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा एसे गुवारैबाबो बुंलांखाबायानो।
औ
बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव माने सिगांनिफ्राय जों आथिखालाव गोबां दावगानायखौ जों नुनो नुनो मोनसै। गोदोथ' आरो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों गैखायाखौनो होनजायो। माने गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो ओ गोग्लैसोनाय थासारियावसो दंखायोमोन। आबादखौनो होन बा माबा मोनसे मुवा बेसाद एबा बायदि रोखोमनि फिथाइ
औ।
गाव गाव न'आव जानो थाखायल' ओरैनो एसे एनै बा फिथाइ सामथायनि बेलायाव जेरै फांफा फांनै बिफांफोर गायनाय बा बेफोरखौनो जानाय जों बेफोरखौल'सो नुनो मोनो गोदोनि दिनाव। नाथाय आथिखालनि समावहाय जेनेबा सम आरो थासारिया गिनो थाबाय थाया नालाय नोंथां माने बे सोलायबाय थायो आरो समजों लोगोसे बर'फोराबो माने सोलायबोनानै बा गोरोबफानानै माने आथिखालाव गोबां गोजान गोदान माने मुवा बेसादनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो गोबां माने जौगानायखौबो जों नुनो मोनदों। बेफोरनि गेजेराव जेरै नोंथाङाबो गोबां बेफार फालांगिनि सोमोन्दै बुंलांदों बेनि गेजेरावनो आरोबाव जों आं मोनबावो जेरै गारि मथरफोरनि बेफार फालांगि खालामनाय। माने आथिखालावहाय ओ गारि मथर गैयाब्लानो आथिखालाव माने दावबायनो बा बबावबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो हानाय बेफोरबायदि माने गोब्राब जानानै फैबाय जायनि जाउनाव बर'फ्राबो आथिखालाव। माने गारि मथर बायदि रोखोमनि जेरै बिदिनो बाइक स्कुटि बिदिनो कार बिदिनो बायदि रोखोमनि माने ओ बेफार फालांगि खालामनाय बेखौ जों नुनो मोनसै। आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनो।
जेरै ओ जेनेबा फिथाइ सामथाइनि बेलायावहाय बिदिनो द्राग न बिदिनो स्ट्रबेरि बा खान्थाल थाइजौ। आथिखालाव बेफोरखौबो माने गोबां गुवार गुवार जायगायावहाय गायनानै माने बेफार फालांगि माने मोनसे बोथोरावल' मोनग्रा ओ फिथाइ सामथाइखौनो दैज्लां आरो मोसे बा मोननैबो बोथोरावनो बा ओ बोसोर सेयावनो माने मोनबाय थानाय बे बेफोरबायदि जों माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बेनि अनगायैबो जोङो
नुनो मोनो आथिखालाव बर'फोरखौबो माने टाउन सहरफोराव एबा बबेबा मा मा होनो लामा बा बिदिनो सखफोराव माने दखान बा ग ला होनानै बा बिदिनो बायदि रोखोमनि माने जाग्रा मेथाइ एबा रेस्तुरेन्ट इदिनो बायदि‌। बायदि रोखोमनि माने गिदिर गिदिर हटेल बिदि खुलिनानैहाय माने बेफार फालांगि खालामनाय खौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव माने गोबां बर'फोरनि गेजेरावबो गोदोनिफ्राय आथिखालसिमाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै बर'फोरनि गेजेरावनो ओ माखासे मा होनो बर'फोरा बांसिन जेनेबा हाग्रा बंग्रा सेर एबा दैमारि दैसा सेर इफोराव थानो मोजां मोनो। आरो बिदियावहाय माने जेनेबा पिकनिक स्पट एबा बेरायग्रा बा दावबायग्रा जायगा बिदि खालामनानै माने बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै जेरैहाय ओ जों बबेबा दाबसे जाय गायाव हमनानै लादों सलरपारायाव जों थाङोब्ला बेवहाय ओ हाबनो थाखाय टिकेट नांगौ। बेनि गेजेरजों जों रां होनांगौ। बे रांजोंनो जोङो जेनेबा ओ मोनसे गामिनि माने माबा मोनसे जौगानाय एबा गामिया माबा मोनसे ओ खामानि मोजां खामानियाव बेखौ बाहायनो हानाय। बेफोरबायदि खामानियाव माने गोबां माने जौ गानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा इदिनो आथिखालावहाय थालिर बागान इदिनो लेबु बागान आरो बिदिनो ओ गय बागान गान बेफोरबायदि माने गोबां गुवार गुवार जायगायाव बेफोरबायाददि गायनानै माने बेफार फालांगि खालामनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय माने ओ बेफार फालांगि खालामनायाव बर'फोरनि थाखायबो मोनसे ओ जिउ माने दैदेनलांनायनि बा थांना थानायनि राहा लामा बायदि माने जानानै फैबाय आरो बेखौ बर' फोराबो गोदान मुगाजों गोरोबफानानै बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ मुलि बा बायदि रोखोमनि रासायनिक हासार बा गोदान मुगानि माखासे दिहुनजानाय हासारफोरखौ बाहायनानै ओ गोबां माने बिबांनि दिहुननायखौ
नोंथांआबो बुंलादों जे दाउमा फिसिनाय नोंगौ दाउमा फिसिनायावबो माने बर'फोरा जेन नानै थायाखै बेफोरखौबो माने गामि ओनसोल फोराव जेरै आइजोफोरखौ ओ बेफार फालांगि खालामनो हानाय बायदि बा सुबिदा मोननाय बायदि माखासे सर खारनिफ्राय बा गभमेन्टनिफ्राय रां अनसुंथाइ हरनानै माने दाउ अमानि बेफार फालां गि खालामनो होनाय बेफोरबायदि जों माने सुबिदाखौबो जों गोबां मोननो हादों माने आरो नुबोदोंबो ओ बेफोरबायदिनो माने बर' आइजोखौबो आरो दानाय-लुनायनि बेलायावबो जों नोंथाङानो बुंलांदों नोंगौ गोदोनि दिनावहाय जेनेबा
न'खराव नांगौ जानायखौल' जोङो दानानै माने लाबोदोंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय माने बेफोरबायदि दानानै ओ फाननाय बेफोरबायदिखौसो जों नुनो मोनसै माने रांखान्थिनि बेलायावहाय लांनाय बा बेफोर फालांगिनि दैमायावहाय लांनाय बेफोरखौसो जों नुनो मोनसै आरो ना माने हाथाय-बाजारावहाय बिसोरो फान नाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां माने नि बेलायाव दिनै बेसर बिदिनो सिबिं, सबाय, थेमसि बायदिफोरखौ आबाद खालाम नानै माने जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनसै आरो
औ
बेफोरखौहाय फाननानै जेसेबांखिनि माने मुलाम फा मोनो बेजोंनो माने बर'फोरा गावसोरनि नख'रखौ दैदेनबोगासिनो दङ आरो ओ बेनि अ